गोजोन मोनाबिलिनि नोंथांनिसिम गोजोन हामग्लायनाय बावहरबाय हेल' खोनादों हेल'
औ
हेलौ
हेल' हेल'
अ खुलुमबाय खोनादों खोनादों अ हेल'
ओ ओ‌
अ गोजोन मोनाबिलि समनि नोंथांनिसिम गोजान हामग्लायनाय बावहरबाय
अ ओं
अ
गोजोनथों
अ दा नोंथां नोंथाङा मा खालामगासिनो खुलुमबाय अ बुं हेल'
अ हेल हेल-हेल' अ अ-अ नोंथां दा
अ नोंथाङा दा मा खालामगासिनो
अ आङो न'आवदों र' नोंथां न'आवदों ओम आं दखान होयो दखाननिफ्राय दासो न' मोनफैदों आरो नोंथां
अ नोंथाङा मोनानि आदारखौ जाबाय आं जिरायनानै दं आं जिरायनानै दं
अ जा खाम जा जाखागोन नोंथां
जायाखै
हेल' अ जा
आं जाखांबाय
अ जा
दसे अ आं जाखांबाय जाखांबाय नोंथाङालाय
आं जाथागदों नोंथां जायाखै जाथ'वाखै नोंथामा जामुंङआ जाथ'वाखै
ओंखामखौ मा मा माजों संदों ओंखामखौ मा माजों संदों
ओं ओंखामखो दा माइआल' जंदर' आं सोंथ'नाय जायाखै नोंथां खबरमोन खबरखौ लाफाखै मा संदो नोंथां नोंथांमोना फोथोराब गरमा बोरै नोंथांमोननिया बोथोरा
मोजाङानो आरो माबा ओ ओंखाम बेनिफ्राय ओंखामखौ दसे सिगाङाव जालांबाय बेनिफ्राय दालिजों जाबाय दालि बेनिफ्राय पटल भाजामोन हल
हेल हेल' अ अ-अ खोनादों नों खोनादों
जा बेनिफ्राय बानलु
उम उम अ
औ बेनिफ्राय नोंथाङा नोंथांनि सोमोन्दै एसे बुंलाय हेल'
हेल'
हेल हेल' ओय कल हरबायमोन दां दहायनिया
अ बेखै
हेल'
अ दसेनि थाखाय दोनथ' बिथांखौ
उम दोनथदो दोनथदो जोंहादा रुटिसो बानायायदो खोमा रुटि रुटि बानायबायदों उम उम उम
थि जानानै जोबोर मोजां मोनो नामा
अ उम रुति
बिनफ्रा उम
बानायायदो आरोे
अ रुटिजों रुटिजों माजों जागोन दिनै।
रुटिदो आलु बानायगोनदां आलु उम उम उम ओमा
आलु बाथोना आलु एवनाय
आलु एवनाय जागोन एवनाय एवनाय।
औ बेनिफ्राय आरो बेलेग गुबुन माने सबजिफोर
ह ओइ बानायबायदों होनोमा बानायबायदों खबर होमबा लाफाखोन लाबोफाखैनो बानायबायदों मया रुटि बानायनायाय नु ना आरो हस्टाव बानायबायदोंं होन नुदो
औ
नोंथांमोननियाव अखायाखै नामा दैज्लां बोथोरनि
अखा दिनै सानाव हादोंमोन दा गैथ'आ।
औ नोंथां नोंथां नोंथाङा माइ गायाखै?
माइ गायदों जोंनियाव।
उम
ओमफ्राय नोंथांमोननि जायाव नोंथांमोननि जायगायाव अखा हादोंना हायाखै?
ओ दासान्दि हाथागोर नोंथां मैया दसे हादोंमोन दिनै सानसे गरम उम उम।
औ दाथ' गरम जादों बिदिब्ला आबाद मावगासिनो माइनि आबाद
अ अ जाबो माइानि आबाद दा फोनानै होनो खोथियाखो दा अखा हादों ना जोंनि जोंनि गेजेर एरियायाव दैबाना जाहां जाहां जायोबो बेनि थाखाय नांथानादों आरो आबादा किसुमान आबादा
नोंसोरनि जायगायाव दैबाना जायो नामा?
उम जायो जायो दैज्ल बोथोरबा दाबायदि समाव। दै जायो दै जानो नागिरदों आरो हाबा
होनायलाय जोंनि जायगाया एसे गोजौ माने
उम उम जोंना गाहाय जाबायना जायगाया उम उम
अह इसे दडाउन मोनानायै इसे जायगायाया।
उम उम दउन दउन
उम जोंहा बेबायदि गैथ'वा इसोरनि अननायाव एसे गोजौ जायगाया।
उम जोंना जायो सानसे अखााबानो दैबाना जाहोनां जायो नोंथां सानसे हाबानो।
अ बिदिबा बिदिबा इसे प्रब्लेमानो जायो बिदिबा नोंथां मोननियाव
जायो जायो। जायो थांनाय बोसोरावथ' दसेनो आबाद ओ आबाद गायबाय दसेनो दैबाना जा दैबाना जाना सेस जालांदो।
उम
गायनाय माखाया बिदि जायो आरो जोंनि
बिदिबा थांनाय थांनाय बोसोराव आबादनि फिथाइखौ मोजाङै मोनासै बिदिब्ला
उम मोनासै मोनासै सिमान जिमोननांगौ मोनासै
माने उम माबा जाबाय लस जाबाय बिदिब्ला
ओम लाब जाबाय नोंथांमोनहाथ' बेदि
औ जोंनाव बेबायदिथ' जाया जानायालाय एसे ओ गोथौ हाथायना एसे बबेबा बबेबा जायगायाव बे गोथौ हायाव अ अखा बारा हाब्ला लोमो आरो
अ
बे लोमब्ला माइआ थैलाङो बबेबा बबेबा नाथाय बेफोर बारा जा जाबाङा आरो मबेबा मबेबायावसो जायो
ओम नोंथांमोननि नोंथांमोननाव हानायानो जोंनाव जमा जाफैयो
औ बेबायदि जानो हागौ मानोना जों जोंनिया सानजाहा जायोना नोंथांमोननिसिम नोंथांमोननिफ्राय
साहा आरो भुटाननि बाहार दङ
अह
जोंना-जोंना हाखरद्राय जाबाय आरो जायगाया दायरेख दैबाना जायो खट-खट थाब थाबनो दैबाना जानो नागिरो जोंनियाव बिदिनो जे दैज्लां बोथोराव लागा लाख लाख जायो आरो जोंना आबाद गायनाया आबाद मावनाया लाखनि फारसे दोननानै लाजायो
लाखनि सायाव माने
मोजां जायो गारजायो लांनो सायाव बिदिनो ओम - ओम
औ बिदिबा नोंथांमोनाथ' मेसेंनि समावसो माइ गायोदां
औ मेसेंनियाव गायो मेसेङाव आरो मथर माबा सि बिबायदि बहनना गायना लायो
अह माने दा दैज्लां-दैज्लां स दैज्लां समावथ' लोमजोबो
औ बेखायनो नोंथांमोनहा मेसेंनि समाव गायनांगौ जायो आरो
जोंनि मेसेङाव खस्थ' जायो आरो दाम खरसा बारा जायो मेसिन लागायनानै सिंनि दै बख'नांगौ जायो नोंथां खरसा बारा जायो
औ
पास हाजाराव जानाया द
माने मेसिन बाहायनानै हाल एवो आरो
ओम-ओम मेसिनाव था गासिनावबो थाजोबोना नोंथां बेखायनो भारा लानो जायो दाहाय
आरो दायो दायोथ' थावनि-थावनि दामाबो बारायदों एसे औ
ओम थावनि दामा बारायदों बेनि दारैनो
गोबारै खस्थ' जायो बिदिब्ला
खस्थ' जायो ओम खस्थ' जायो बिदिनो सोलि नांसिगोन आरो
औ बेबायदिनो सोलिनांगोन खस्थ'नि गेजेरावबाबो
उम दे
बेनिफ्राय नोंथांमोना ट्रेक्टरजों हालेवोना माबाजों
ओअ
ओ दाथ' आरो मेसिना मिसिनारिया गोसार जुबबाय नालाय ट्रेक्टरदोनो जायो आरो बेसि भागानो
औ जोंनि-जोंनि जायगायावबो ट्रेक्टरखौनो बाहायनाय जायो
दा आरो जुनार-जुनारफोराबो खस्थ' मोनोना बे खारैनो मेसिनारि- बायनो लागा जायो आरो
बे-बे बेनो मोजां आरोना। बिदिब्ला नोंथांजों रायलायनानै जोबोर मोजां मोनबाय बेनिफ्राय इयुनावबो जों रायलायबाय थागोन।
उम जागोन जागोन नोंथां जागोन नाय जाबाय दे गोजोननाय थाबाय थांनो आंनि फारसे नोंनि दे होनबा दे